नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो नोंथां?
आङो दायो जा साननि जानायखौ जानानै ओरैनो जिरायनानै। दंथ'यो आरो ना नोंथां बिफां सायायाव।
ओ नोंथां।
ओ नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दङ नोंथाङालाय।
आंबो दा बिफां सायावनो गरम ना नोंथां दिनाबो।
ओ ओ औ औ औ।
बेनिखायनो बिफां सिङाव सियार गंसे लाना जे जिरायना दं नोंथां।
अ नोंथां‌‌
दा नोंथाङा। बोथोर बोथोरखौथ' मिथिखायो दा रस गोलोम बोथोर।
औ औ नोंथां औ।
गरमाथ' गरम बिराद गरम जाखायो।
औ नोंथां।
बार बार एसे मोनजागौ सानना देहाखौ गोजोनगोन सानना जोङोथ'। थायो बिफांसिं मानि थानांगौ जायो।
औ नोंथां औ औ।
अ।
नंगौ।
दा नोंथाङा जामुंखौ मा ओंख्रिजों जायामोन नोंथां?
आङो दालिजों मैसथा बाथोन जादोंमोन नोंथां
ओ गोथावानो माथो नोंथां
औ गरम बोथोर नालाय मैस्था जाब्ला देहाखौ आराम मोनो गरमा एसे दानगारो आरोना नोंथां हा नोंथाङालाय जामुंखौ मा जाया
ए नोंथां जोंना माबासोमोन दालि हल बेनिफ्राय जोगोनार बिजौखौ एउदोंमोन आरो नोंथां
अ मोजाङानो मोजां भिटामिन बुस्थु
अ' नोंथां दा नोंथांजों आङो
औ नोंथां
आबहावानि सायाव माखासे बाथ्रा दसे रायलायगोन हागोन नामा नोंथां नोङो?
हागोन नोंथां हागोन हागोन।
अ दा नोंथाङा आंनो आबहावा जे जों दा गरम मोनदों बेफोरो मानि थाखाय जादों बारा मानि थाखाय गुसु बारा एनि जाहोनफोरखौ माखासे जाहोनफोर थायोना नोंथां
औ औ औ नोंथां औ नोंगौ।
दा नोंथाङा आंनो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
अ फोरमायना होलाय नोंथां एसे।
औ बिदिब्ला आङो जागायनोसै नोंथां। जोङो आबहावा होनोब्लाथ' जोङो जेनेबा बार, हा, दै बेफोरबायदिखौनो जोङो जेनेबा मिन्थिनो मोनो जेनेबा जोंहा ओ बेफोरखौ बेफोर नङाब्ला जोंहा जिउ खुंनायाव संसार जालांनायाव गोबां गोहोम खोख्लैगोन आरो बेफोरो जोबस्रांलाङोब्ला बेफोरो गाज्रि जालाङोब्ला बिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि आबहावाखौ जेनेबा जोङो सनानिफ्रायबो दाम गोसासिन साननानै लानो नांगोन। मानो होनोब्ला जोंहा बेफोरनि अनगानो जोंहा जिउआ थानानै थानो गोब्राब आरोना नोंथां। नाथाय आथिखालाव जोङो आबहावा जेनेबा गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ जोङो दा नुनो मोनदों आरो सुबुङा जुजिजेनेनांदोंबो जाना जाजेनबाय जेंनाखौ जुजिनांगौबो जाजेनो गोनां जाबाय जोंहा दायो मोजां अखा हाला मोजां सानदुं दुंला आरो दुंलाबो बारा आरो बेबायदिनो बारा बो मोजां बारा आरो बारब्लाबो बांद्राय बारो न' बां सिफायलाङो दैफोराबो बेबायदिनो ओ मोननांगौ समाव मोन्ना मोजां थिगै बेबायदिनो आरो मोनब्ला बारा जालायबाय न' बां लोमहोबाय गोबां रोखोमनि जेंनाखौ जोङो दायो नुनो मोनदों आरोना। बेबायदिनो जोंहा बार मोजां बारैफोरा जेनेबा जोङो ओ गोबां रोखोमनि खारखा-कलकारखानाफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै आरो गारिफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरनि गेजेरै बेफोरनि गेजेरजोंनो आरो दङ जोंहा बिफां लाइ दामफायनायनि गेजेरजों ओ बेफोरबायदिजोंनो जोंहा बार गुबुंले जानायखौ जोङो दायो नुनो मोनदों आरोना। आरो बेबायदिनो सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखै ओ बिफां लाइफांखौ दानफायनो गोनां जादों बे जायनि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफाङाबो गोमानानै था गोमालांनांगौ जादों बेनि बिफां लाइ फां बायनायनि थाखै आरो जोंहा मोजां अखा नांगौ बायदियै समावहाय हादांगौआव जोंहा मोजां अखा हानो मोन हायाखै। बेबादिनो मोजां सान्दुं दुंनांगौ समाव मोजां सानदुं दुङाखै। बेबायदिनो जोंहा बार ओ हा आरो सा बार दै बेफोरो जोंहा थिग दिग माबायावहाय थानांगौ समावहाय हानांगौ समाव मोननांगौ समाव जोंहा मोजां मोनाखै आरो। बेफोरजोंनो आरो जोंहा दै गुबुंलेयाव नायोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि हास ओ जेनेबा आबादफोर आबाद मावनायफोरावहाय जोंहा ओ गोबां रोखोमनि ओ मुलि बाहायनाय जेनेबा एसिडफोर बाहायनाय बेबायदिनो प्लास्टिकफोर गारनाय बेफोरनि थाखाय जोंहा दै गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो दैयावहाय जोंहा ना सिथारनाय मुलिफोर होनाय बायदिसिना ओ दाखोर दाला गारनाय बेफोरजों जोंहा दैफोरखौ जोङो सुबुंफोरा ओ गुबुंलि खालामना लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेफोरखौ जोंहा फोजोब फोजोबस्रांनांगौआबो जोंहा जोङो जोंनिनो दायथ' साननानै लानो गोनां मानो होनोब्ला जोङो जोङो जेंना खम जेनेबा नुयोब्ला जेनेबा जोंखौ फोजोबस्रांनो हानायबो राहा दङ। जोंहा जेखौ मावबोदों मावबाय थादों बेखौ जोङो दोनथ'नानै जेनेबा बिफां दामफाय जेनेबा बिफां फांसे दानफायब्लानो जोंहा दसथा बिसथा बेफोरखौ गायनानै होयोब्ला बिराद मोजां मानो होनोब्ला बिफाङानो जोङो अक्सिजेन गेस होयो। आरो कार्बन डाइ अक्साइदफोरखौ जों हगारनाय‌ उखुन ओ हांफोरनिफ्राय हांफोरखौ जोनिफ्राय बिसोरो बोनानै लायो आरो मोजां जोङो अक्सिजेन गेस अक्सिजेन गेसफोरखौ खौ जोङो हो मोननो हायो आरोना बेबायदिनो जोङो ओ बेबायदिनो जोङो दैफोरखौ गुबुंले ओ दैफोरावहाय गोबां रोखोमनि हासारफोर सारना लासैनो मोजां रोखोमनि जेनेबा नेचारेल बायदि रोखोमनिफ्राय हासार मोननाय मुस खिफोरनिफ्राय ओ खानस्रिनि खिफोरनिफ्राय बेफोरखौ जोङो साननो गोनां मानो होनोब्ला जोंहा
दैया बिराद इम्परटेन्ट मानसिनि थाखाय दै नङाब्ला जोंहा थांनानै थानो बिराद गोब्राब नुखायो जोङो बयबो मिथिखागौ बेबायदिनो जोंहा दैफोरखौ जोङो गोग्गो लोंना लोंनो नांगौ गोग्गो दै लोंब्लासो जोंहा मोजां देहा मोजां ओ भिटामिन गोनां ओ मोननो हागोन आरोना नोंथां। दैफोरनिफ्रायनो जोंहा दै लेथ्रा लोङोब्ला जोंहा गोबां रो खोमनि बेमार आजारफोरबो सोमजिनो हागौ। मानो होनोब्ला जों जोङो नुनो मोनो गोबां रो कान्ट्रिफोरावनो जोंहा हादोरफोरावनो गोबां रोखोमनि दै गोगो मोनलोंयैनि जाहोनावनो ओ गोबां रोखोमनि बेमार आजारफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां, नोंथांङाबो आंनो माखासे आबहावानि बागै बिजिरनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
अ हानाया हागोन नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
ना नोंथाङा जे आंनो आबहावानि बागै मोजांसे बाथ्रा खोन्थालांबाय बा बुजायलांबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाहैबाय आरो नोंथां।
औ औ नोंथां।
दा नोंथां जोङो आबहावायावथ' जोङो दायो बोथोरफोरखौ सोलायनायाव बिराद नुनो मोनदों
औ औ नोंथां औ
अ दा ओरैनो सरासनस्रा आबहावाया जोंहा दै गुबुंले जानाय
औ औ औ
दाखोर दाला गारनाय
औ औ
आबादफोराव रासायनारि हासार बाहायनाय
औ औ
हार बेनिफ्राय जेनेबा कम्पानि कारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुनदै बेफोरजोंनो बांसिन आबहावाया माने गुबुंले जादों आरो नोंथां आरो जों जे दा खोर दाला गारना जों जमा खालामनानै दाखोर दालाखौ जों सावो नोंथां
औ औ नोंथां औ
बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया जे जोबोर बिस गोनां जायो नोंथां बियो आबहावाखौ गुबुंले बानायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
जोङो आबहावा आबहावा सानखौ फालिनाय जायो जोङो बा जुनाव ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
अ जोङो बे बा जुनावथ' जोङो बे आबहावाजोंसो जों फालियो बेयावथ' जों बिफां लाइ बिफां जे सासेयाव बिफां फांसे फांसे जे गायो नोंथां
औ औ नोंथां औ
बेयो जाहैबाय नोंथां जोङो माने आबहावाखौ बासायनाय बिफां फांसे गायना जोङो माने आबहावाखौ आगोलनि बायदि जेनेब्ला
सिगांनि बायदि औ औ औ औ औ औ
जेरैथिंबो नाय जेरैथिंबो बिफां लाइफां समायना एखदमबारे बुहुमखौनो समायनायै गोथांजों बुंफबनाय बिदि खालामनो थाखाय जोङो बा जुनाव जे बिफांखौ फांसे फांसे सासेयाव गायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ दा जोंहा नायनो थाङोब्ला टाउन ओनसोलावथ' जों बांसिन लेथ्रा दाखोर दाला गाननाय जेराव मेराव बिदिखौ बांसिन नुनो थाङोना नोंथां गामिफ्रावथ' जों बारा नुनो थाबाङा
औ औ अ
थाखाय जोङो मा खालामनांगौ मोनसे जेनेब्ला इउसमि बे डासटबिन जे होनो बिदिखौ टाउनाव बांसिन बा बाहायनाय नुयो आरोखि ना नोंथां
औ औ नोंथाङो औ
होनबाबो माने टावननि मान मानसिफ्रा डास्टबिनखौ इउस खालामा गारा माने जेराव मोनो जेराव मायाव दैजा खाजायोंनो गारना लायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां।
अ दा जोंहा नायनो थाङोब्ला आबहावाया जेब्ला मोजां जागोन अब्लासोथ' जोङो बोथोर बा बोथोरै जोङो गरमबा गरम अखा बा अखा गुसु गुसुबा गुसु मोनगोन ना नोंथां आरो बेनिफ्राय जोंहा आबादफोरखौबो जेब्ला जोङो मिच मेसेंनि बोथोराव मा आबाद मावो दैज्लां बोथोराव मा मा मा आबाद मावो बेफोरनो आबादफ्राबो मोजां जागोन। अब्लासो जोंनि देहायाबो थाजिमै थागोन। जेब्ला जोङो बिदिनो दाखोर दालायै बुहुमखौ इदिनो लेथ्रायै दोनगोन अब्लानो जोंना इदिनो जालांबाय थागोन आरोना नोंथां।
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा नोंथाङा आहावानि बागै माखासे बाथ्रा बुंबावगोन नामा?
ओ बुंनो साननाया बेनोदि नोंथां जोङो जेसेबां हागौ एसेबांनो जोंहा ओ आबहावाखौ बासायनाया बिराद गोनां। आं सिगाङावबो बुंबाय जेनेबा जोंहा आबहावाया मानसिनि ओ मानसिजों बिराद सोमोन्दो दङ सो ओ ओ जेनेबा जोंहा आबहावाखौ जोङो नाङाखोनो होनो हाया आरो ना बार, दै, अखा बायदिसिना जोंहा बेफोरबायदिनि बोथोरफोरखौ जेनेबा ओ - ओ नेचारेल मोननाय इरैनो मोननाय बुस्थुफोरखौ जोङो मानसिजों सोमोन्दो थानाय जों नुनो मोनो। जोंहा मोन-मोनसेया मोनसेजों ओ कानेक्ट दङ जेनेबा नांथाबनाय दङ। जोंहा बेबायदिनो हाफोरखौबो जोंहा मोजाङै बासायनानै लानो नांगोन नाङा फाङा ओ जेनेबा हाजोफोरखौ जाव खानो नाङा। जेनेबा हाजो जावखायोब्लानो जोंहा गोबां रोखोमनि बांग्रिंफोर एबा दै औ औ नोंथां।
दा बुंबावनो गोनां दं नामा नोंथां?
नोंथां आंथ' बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां आं जा हागौ बेखौ बिजिरनानै होबायमोन नोंथां। ओ नोंथाङा औ नोंथाङा हागोन नामा आरो माबा मोनसे बुंबावनो?
हानाया हागौमोन नाथाय नोंथां जोंना समाबो सफैबाय। जों बेनि सायाव बुंनो थाङोबा जे जों आबहावा बिनि बागैथ' जों बुंब्लाबो बाथ्रायानो जेन जोबनो थाङा आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
दा जोंहा समनिबो आंखाल नोंथाङा जे आंनो आबहावानि सायाव एसेबां बुंफोरथि बा फोरमायना होलांबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाहैबाय नोंथांजों फिन उनाव बिदि सावरायफिननो खाबु मोनो होननानै आं
औ औ।
मिजिं थिबाय आरोखि ना नोंथां।
औ औ आंनिफ्रायबो बेनो आसा आरोना नोंथां।
अ।
दे बिदिब्ला जोङो दोनथ' सिगोन नोंथां।
औ नोंथां दे।
औ ओ अ'